हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादोंना?
अ नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम जासिहरनाय थाबाय। नोंथाङा दा मा खालायगासिनो नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
अ नोंथां नै आं दा दाउ फारामावसो दंगासिनो दं नोंथाङालाय?
अ नोंथां। दे दे मोजां बिदिब्ला दाउ फारामनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों थाङा?
अ नोंथां हागोन नोंथां हागोन।
दे नोंथां एसे फोरमायदो।
औ नोंथां बिदिब्ला खोनासंलांदो नोंथाङा। दाउ फार्म खालामनो था खाय जों गिबियाव दाउ था दाउ दोननो थाखाय जोङो न' लुग्रोनांगोन न' लुनाया जोङो नों गोबां रोखोमनि न' लुनो हायो जेरै जोङो सायाव थिंनि बानायनानै
ओ साखाथियाव जों बेरा होनांगोन माने जाहाथे दाउआ खारला बाया जेराव मेराव जोंङो बेनि थाखाय‌ ओ सायमा सैमा मावजिफोरा जेरै- दाउखौ जाफैनो हाया बेनि थाखाय जोंङो बेराबो होनांगोन। बिनि उनाव सायाव जोंङो दाउआ जाहाथे अखा बांखानिफ्राय जोंङो सिया बेनि थाखाय जोंङो न'खौ मोजाङै लुग्रोनांगोन आरो- बिनि उनाव जोंङो बे न लुनाय सिङाव जोंङो दाउसाखौ दोनफैनांगोन जोंङो दाउ फाराम खालामनोबा जोंहा लकेल दाउखौबो खालामनो हायो आरो माखासे फारामनि दंना बेखौबो खालामनो हायो आरो ना ओ आङो नोंथाङा आं लकेल दाउखौनो खालामदों आं फारामनि दाउखौ खालामनाय जाया खै बेनि थाखायनो आं नोंथांनो लकेल दाउ फाराम लकेल फार्म खालामनायनि सोमोन्दै बुंलांनोसै आरो जोंहा गिबियावनो जोंहा-
दाउ ओ दाउ फिसा- बेखौ लाबोगोनांगोन माने जोंङो लकेल दाउ खालामनोबा माखासे बिदै दैहां दैहां दाउखौ लाबोग्रोनानै लाग्रोनां- गोन आरो नोंथां बिनि उनाव जोंहा बेखौ ग होनानै फिसा फिसा दिहुननांगोन आरोना मानि जोंङो बिदै दिहां दैहांखौ लाबबा जोंहा फालांगि खालामनायाव एसे मुलाम्फा जायो आरोना जोंहा दाउ गोरलै गोरलैखाखौ लाबोयोबा- जोंहा बेखौ- फदेरबावनांगोन आरो बिनि उनाव जोंहा बेखौ बिदै दैेहोनांगोन आरो बेखौ एरहोबावनां गोन आरोना बेनि थाखायनो जोंहा बिदै दैहां दैहांखौ दाउखौ लाबोनानै बिदै दैहोनानै जोंङो गोबां फिसा एरहोनो हायो आरोना बिनि उनाव जोंङो
दाउखौ जोंङो मोजांङै जोथोन लानांगौ जायो नोंथां दाउआ माने जोबोद बिरामजों नारसिन जानो गोरलै आरोना बेनि थाखायनो जोंङो दाउनि थाखाय दाउखौ गो जोबोद मो मोजांङै जोथोन लानांगौ जों दाउखौ ओमफ्राय जोंङो बांद्राय गुसुबो जायगायावबो दोननो हाया दाउनि थाखाय माने एसे गरम नांगौ आरो ना ओ जोंनि बारहावाखौ एसे गरमै दोननांगौ। दाउआ गोजां जाबा बेमारबो जायो आरो ना नोंथांङा मानि बेमार जानानै थैजोबबा नोंहा गोबां रांखान्थियारि खहाबो जानोहागौ बिनि थाखायनो नोंथांङा- सांग्रां जानांगौदि दाउखौ एसे गरम मानि उन्दै समाव एसे गरमाव लाखिनांगौ आरोना बिनि थाखायनो नों थांङा माखासे ओ बे दाउखौ गरमै लाखिनो थाखाय माखासे बाल्बफोर सावनानै दोनबाय थानांगौ आरोना नोंथां मानि जायगाखौ एसे दुंहाव खालामनानै दोनबाय थानांगौ गोरलै समाव आरो देरबाथ' जोंहा बेफोरखौ गोनांथि गैया देरबा जोंहा गुसुफोरखौ सहायनो हायो। बेजों लोगोसे दाउनि थाखाय जोंहा गोबां दानाफोरबो नांगौ दाउखौ जोंङो थाबैनो फेदेरनोबा जोंहा दाना जाहोनांगोन आरोना दाउफोरनि दानानि मादाव जोंहा जुखामखौनो साबसिन होननानै बुंनो हायो आरोना नोंथां नोंथांङा जुखाम जाहोनानै बे थावखौ दाउखौ थाबैनो फेदेरनो हायो बेजों लोगोसे नोंथाङा माइ माइरं बेफोरखौबो दाउनो होनो हायो आरोना। नाथाय नोंथाङा जुखामनि दानाखौ होयोबा साबसिन जागोन आरोना। दाउखौ नोङो दाउखौ थाबैनो फेदेरनो हागोन बेजों लोगोसे दाउखौ माखासे जेनेबा बेराम आजारनिफ्राय हो माबा होबथानो थाखाय जोंहा माखासे भेक्सिनफोर बाहायनांगौ बे भेक्सिनफोरखौ उन्दै समावनो होखानांगौ आरो ना माने गेदेर समाव बेमार जाहैयो नालाय बेखौ बेनि थाखाय उन्दैयावनो भेक्सिनखौ होनानै लाखानांगौ बि उनावहाय जोङो बेमार जायोबा जाहाथे दाउआ थैया आरोना बे बेरा बेरामफोरनिफ्राय रैखा मोनो बिदि होयोब्लासो जोंहा उनावहा हाय जोङो दाउआ बेराम जाखानानैसो जों भेक्सिनखौ होयोबा जानाय नङा आरोना नोंथां। बेनि थाखाय जोङो गिबियावनो सांग्रां जाखानांगौ आरोना उन्दैनिफ्रायनो। बेजों लोगोसे दाउखौ जोङो मानि बांद्राय गिदिरबो दोननो नाङा मानि एक केजि देर केजि जायोब्लानो नोंथाङा फानहरनांगौ मानि बे समाव मानि फालांगियाव एसे मोजां जायो आरोना मानि सुबुंफोरा बे दाउ बेदरखौ जानो थाखाय मानि एक केजि जाफ्रामहां खौनो साबसिन होननानै मानिनाय जायो बिनि देरसिनबा माने बांद्राय बायनो नागिरा आरो ना नोंथां ओंखायनो नोंथाङा गोसोआव लानांगोन दि दाउआ एक केजि एबा देर केजि बिनि देरसिन जानो मोननाय नङा आरोना अज' जोना बिनि थाखायनो बे बेसिमहालागैल' दोननांगौ आरो ना। नोंथाङा बिनि बारा दोनोबा नोंहा रांखान्थि लु लसबो जानो हागौ ओ ओमफ्राय दाउआ मानि जोंनि दाउनि फालांगिया मानि जोबोद गुवार होनजायो आरो ना गासैबो जायगायावनो बे दाउ बेदरखौ जानाय जायो माने जों बर' हारियाल' जाया बे दाउखौ। बयबो हारियानो जानाय जायो आरोना बिनि थाखायनो दाउनि फार्म एबा फालांगि खालामनाया मोजां मोनसे खायदा होननानै बुंनो हागोन आरो ना नोंथां बेनि थाखायनो नोंथाङाबो बे दाउखौ दाउनि फार्मखौ खालामनो हागोन आरो नोंथां। ओ आं नोंथां बे दाउ फार्म खालामनायनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो फोरमायहरनाय जाबाय आरो नों थां नोंथाङा नों ओ नोंथांनि खालामनाय ओ अमा फारामनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो?
अ नोंथां औ हागोन। बिदिब्ला आङो फोरमायलांसै नोंथांनिसिम। ओ गिबियावनो अमा फार्म खालामनो थाखाय ओ जोंहा न' लुनानै लाग्रोनांगौ ओ जोहा बे हाखौहाय सिमेन्टजों फ्लर होनानै लानांगौ जाहाथे जोंनि बे अमाया ओ ओम अमानि खिफोरखौ गारनायावबो मोजां जायो आरो अमाफोरखौ दोननायावबो गाहाम जायो बिनि थाख थाखायनो जोङो ओ सिगां हाखौ सिमेन्टजों फ्लर होनानै लानानै ओ बेनि उनाव जोङो ओ बेखौहाय औवाजों औवाखौ दाननानै बेखौहाय ओ जोंङो दुमखन्नानै दोननांगौ ओ उखुमखौ जोंङो थिंनिबो होनो हायो प्लास्टिकनिबो होनो हायो नाथाय जोंहा थिंनि होनानै लायोबा गाहाम मान मानोना ओ सान्दुं अखा फैयोब्ला थिंआ बांसिन जोरसिनो बिनि उनाव जोंङो ओ फ्लरखौ होखांनायनि उनाव जोंङो एसे गोजौ हाफ वाल होनांगौ जाहाथे ओ जोंनि बे अमाया बारखोनानै थांनो हाया जुदि जोंङो औवा होयोब्ला बे औवाखौ बिसोरो बारखोयो बेनि उनाव जोंङो हाथाय एबा बाजाराव ओ अमा अमा फिसा बायनानै लायनांगौ अमा फिसा फोरखौ जोंङो जेसेबां हायो ओ एसेबां बायनानै लायनांगौ बिनि उनाव ओ अमा फिसा बायखांनायनि उनाव जोंङो अमा फिसाखौ जोंङो ओ बांसिन बुन्दिखौ बायनांगोन ओ जाहाथे जोंनि ओ अमा फाराम फिनायावहाय आरो ओ बांसिनै अमा जोंङो बुथुमनो हायो ओ बेनि थाखाय जोंङो अमा फिसाफोरखौ लायनानैहाय जोंङो जोंनि बे ओ नलुनायावहाय दोनफैनांगोन एबा जोंनि बे फार्माआवहाय दोनफैनांगोन बेनि उनाव जोंङो ओ अमाखौ बुरजा लाबोखांनायनि उनाव जोंङो बांसिन बुन्दिखौ लानानै फैनांगौ जाहाथे जोंनि बे अमायाहाय गोबां जोलै फे नानै होनो हायो ओ बेनि उनाव जोंङो ओ जेब्ला बिसोरखौ लाबोगोन अब्ला जोंङो बिसोरनि थाखाय माखासे ओ आदार होनो थाखाय ओ बुस्थुफोर नांगोन एबा जिरादफोर नांगोन जेरै गामला बाल्थिं बेबायदिनो ओ बिनि उनाव जोंङो बिसोरनो ओ सानसेयाव खनथाम एबा खनब्रै आदार होनांगोन ओ बिसोरो बिसोरनोहाय जेसेबां आदार होनो हागोन एसेबांनो बिसोरो थाब देरगोन ओ बिसोरनो जोंङो जानायावहाय जोंङो गुन्दै होयो ओ जों मानसि फोर सुबुं माहारिफोर जाखोनद्रा ओ ओंखाम खालायफोर होयो मैगं थाइगंनि ओ बिगुरफोरखौ होयो बेनि उनाव जोंङो माखासे बिलाइफोरखौ जेरै दिंखिया थास' थास' बिलाइ थास' बिब बार बेबायदिनो बिसोरखौहाय जोंङो रुनानैहाय अमानो होनाय जायो बिनि उनाव अफ्रिखौबो होनाय जायो ओ बिनि उनाव जोंङो बिसोरनो माखासे मुलिफोरबो होनाय जायो फाराम आवहाय जेब्ला अमाफोरखौ दोनफैगोन अब्ला जोङो बिसोरनो ओ आदारावहाय माखासे मुलिफोर होनाय जायो जायखौ जोंङो भिटामिन बुङो भिटामिननि गेजेरजों जोंनि अमायाहाय ओ बांसिन ओ देरो थाब थाब देरो थाब थाब देरोब्ला जोंहा ओ जोंङो बेखौहाय ओ गलायावहाय एबा हाथथाय बाजारावहाय जोंङो बेखौ फानहैनो हागोन हाथाय बाजारावहाय जोंङो ओ फानहैनो हागोन एबा जोंङो हाथाय बाजाराव लाङालासिनो जोंङो ओ बेखौहाय माखासे फायखारि जाय लांलाय लाबोलाय खाला बिसोरनोहाय जोंङो ओ फन हरनानै जोंङो बिसोरनो फोरमायहरनो हागोन दि अमानि बागैहाय जाय बिसोरो अमाखौ लांफैनो हागोन गुबुन जायगायावहाय ओ हरनो थाखाय बिनि उनाव जोंङो अमाखौहाय ओ जोंनि बर हारिनि सुबुंफोरा बांसिन ओ जानाय जायो ओ एबा फि फिनायबो जायो होनजायो ओ अमा फिनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा ओ माखासे रांखान्थिया आरजिनानै लानो हायो जेरैहाय अमा मासे यावनो जोङो गोबां रां मोनो खामायनो हायो ओ अमा मासेयाव जोङो। ओ गिदिरब्ला जोङो ओ टुइन्टि नैजि रोजा एबा जोङो एसे फिसाब्ला जोङो जिद' रोजा बेबायदिनो जोङो अमा नायो अमा जोङो खामायनो हायो जोङो फाननानै जोङो खामायनो हायो अब्ला जोङो बे अमा फाननायनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओ न'खरनि एबा जोंनि बर' समाज स्नि सुबुंफोरा गाव गावनि न'खरखौहाय दानानै लानायावहाय एसेब्लाबो हेफाजाब मोनो ओ एसे ब्लाबो हेफ हेफाजाब मोनो जेरैहाय गावनि फिसानि लेखा फरा फोरोंनायाव गावसोरनि ओ लोमजानाय साजानाय आरो बिदिनो गावसोरनि ओ बेबायदिनो जानाय लोंनायनि गोबां खामानियाव गाननाय जोमनाय गोबां खामानियावनो बे फैसायाहाय ओ हेफाजाब होयो अमाया बिदिनो फार्म खालामनोबा जोंहा ओ अमा गोसोम आरो अमा गुफुर मोननै थायो अमा गुफुर माने ओ अमा गल ओ गलाब खाालारनि ओ बेबायदिनो जोङो अमाखौहाय फिसिनाय जायो अमा फिसिनो थाखाय जोंहा खथा खथा दखर दखर ओ दुमनानै ओ होनाय जायो जाहाथे जोंनि बे अमाफोरा लाला बिला खारलांलाबाया ओ आरो बिसोरखौ बेराम जायैनि थाखाय जोङो माखासे बिजिबोफोरबो थुनांगौ जाहाथे जोंनि बे अमा फारमावहाय बेराम गोग्लैनो हाया एबा बेरामा जानो हाया जोङो जोंनि बे अमा फारामखौ खालामबाय जेब्ला जोङो बे अमा फाराम बे खौहाय मोजाङै मोजां लाखि लांनांगौ एबा जोङो अमाखौहाय मोजाङै मोजां नायलांबाय थानांगौ बिसोर बि दिनों जोङो सम मथे ओ भेकसिन थुनाननानै होनांगौ आधार होनांगौ दै हो होनांगौ सान्दुंफोर जायोब्ला जोङो बिसोरखौहाय सान्दुं ओ सान्दुं जायोब्ला जोङो ओ बिसोरखौहाय ओ